औ खोनादों नोंथां माबोरै खबर सबरालाय?
औ मोजाङैनो नोंनाबो मोजां ना?
आंनाबो मोजां बिदिनो नोंथांखौ गोसो खांहरदोंमोनलां नोंनि बारै सानगासिनो दंमोन औ बेनि थाखायनो नोंथाङा बिजनेसबो फरायनाय नालाय फरायनाय आंना बिनि बारै एसे सोंनांगौ दंमोन नालाय ओरैनो नो जादा मा खालामगासिनो दंमोन?
ओ ओरैनो ओंखाम जाखांनानै जिरायगासिनो दंमोन।
आजादा फ्रिना एसे?
औ औ
नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो?
ओ आलु ओंख्रि जादों ओमफ्राय ना जादों।
आव दा आं औ आंनाबो बिदिनो पनिर जाबाय आरो ना। पनिर जाबाय उम
बिजनेसनि बागै नोंथाङा मा औ औ औ मा रायलायनो लुगैनो बिजनेस नि बागै।
औ बेखौनो आं नोंनाव सोंनोसै आरो ना फार्सयाव आं नोंनो खिथाग्रोसै आरोना आं मा मा मिथिगौ। बिजनेसनि बारै नङा होनबा औ। बेलाय बिजनेस मोनसे माने ग्रुप अफ माबा ज' लोगो नांना बानायनाय आरो ना मोनसे अर गेनाइजेसन नङा होमबा बिजनेसा मानि मोनसे मा होनो मोनसेनिफ्राय मोनसे सोरबा जेरै गाहाया नोंनि सिङाव सोरबा मावगोन नोंनि सिङाव सोरबा मावगोन। नोंनि सिङाव सोरावबा मावगोन बिदि नङा होनबा बिजनेसा। आं एदि होनना मिथिगौ आरो ना जेरेस सोरनोबा बुस्थुफोर होगोन नङाबा सोरनोबा मा होनो सार्भिस होगोन माने जेरै खानाय सिननो थांबा खानाय सिनना होगोन नोंनो। बेफोरखौनो होनोना बिजनेस नोङा होनबा ओ ओ दाख्लै जोंबो रायलायदोंमोन जोङो बिजनेसनि बारै औ
जेराव जोङो बायनाय फाननाय खालामो। बा ओ सोरनोबा सार्भिस होयो माने प्रफिट आर्न खालामनो थाख खाय बेखौनो जों बिजनेस बुङो।
औ लाब खालामनो थाखाय ना गावनावहाय बेसे मोननो लाब जायो बे बिनि थाखाय आरो ना आरो बिदिनो दाख्लिबो जोङो दोंमोन नङा होमबा बिजनेसनि बागै होमबा जोंथ' जों दाख्लै नोङो आंनो खिथादोंमोन। बोरै मा बिजनेसा मा एन्ट्रपेनारा मा? इन्ट्रपेनार सोरखौ बुङो बिजनेसमेना सोरखौ बुङो ना नोङा होनबा नोंथां बेखौथ' मिथिबायमोन दे आरो ओरैनो बिजनेसनि माबा माबि ओरैनो फिसा फिसौ एसे बाथ्राफोर खिथाबावनोसै आरोना नोंनो आङो। जेरै दिनै ओ मा होनो गोदो गोदाय एथ' बाटार सिस्टेम बाहायोना बेखौथ' आंनो खिन्थाखादोंमोन नोङा होनबा? जेरै बुस्थुफोरखौ मोननो खस्थ' जायोमोन। ओम बेयावहाय गोदोहाय नोङा होनबा बेयो बाथ' फरायनो बाटार सिस्टेमाव एसे प्रब्लेममोन आरो ना बाटार मोनसे प्रब्लेम आरो ना बियो नोंनो जुदि बुस्थु नांगौबा नोङो बिजों बुस्थुजों बुस सोसो हालायोमोन ना बाटार सिस्टेमावहायो नोङा होमबा नों बेखौ नागेरनांगौ जायोमोन ना सोरनो होनांगौ बिनो होमबा बिदिनो नागिरनायाव खस्थ' जायोमोन नङा होमबा।
आरो बेसादफोरा सेवलां नोबो हायोमोन बेनि थाखायनो गोबां प्रब्लेम ओंखारोमोन।
औ आरो जेरै मोनसे मोजां मोनसे लामा गैया आरोना होलायलायनो जेरै अबेबा प्राइसखौ खम खौनो बारा फाननो हागौबा नङाबा बाराखौनो खमाव फाननो हागौ नङा होनबा बेखौ मिन्थिया बिसोर प्राइसखौहाय नङा होनबा बेसे दामनि बे बुस्थुआ बेखौ मिथियाना? आरो नोंजों बुंदोंमोनना सेवलांगोन गाज्रि जालांगोन बुस्थुफ्रा नोंगौ बे हरनो नागिरनाय नागिरनायावनो गाज्रि जालांगोन नङा हबा आरो बिनि बे बेखायनो बे फैसा जेराव दा फैसा ओंखारबायना जोंना राङा बेफोरो बेफोर बुस्थुखौहायो मोजां बानायबाय आरो ना बेफोर बेफोर बुस्थुखौहायो बिदि गोदो बिदि जायोमोन दा बिदि जाला आरोना? जेरै बेसेबां मानसिया देरलांदों मानसिनि आखल आखु साननायफ्रा देरलांदों। बिसिबांनो बिजनेसाबो देरलांदों आरोना लकेल बाजारनिफ्राय गिदिर गिदिर बाजारसिम बेलेग बेलेग जायगाजोंहाय कानेक्ट बानाय बेलेग बेलेग जागाजोंनो बाजार फालांगि बानायहरनाय नैबेनिफ्राय इण्डियानिफ्राय फरेनाव भार फालांगि बानायहरनाय बिदि आरोना? आरो बिदिनो जेरै जोङो बुंनो हायोबा जेरै बांसिन माबा बुस्थुफ्रानो आखायजों बानायनाय आरो ना? गोदो गोदाय गोदो गोदाय नामोन इन्डास्ट्रि फैनायनि आगोल इन्डास्ट्रियेल फैनायनि आगोल आखाइजोंनो बानायजोबोमोन ना नङा मा बुस्थुफोरखौहायो। आरो बिनि थाखाय आखाइजों बा थाखायनो बुस्थुफोरा खमै लासैमोन आरोना लासै बानायनाय जायोमोन। नङा होनबा दाथ' मेसिन फैनायखाय थाब थाब बुरजा बुस्थु बानायनाय जायोना? खिन्थु गोदो गोदाय बिदि आर ना खमावाव फैयोमोन बुस्थुफ्रा आरो दाम दामबो बारा जायोमोन मानोना बेखौ आखाय जाय मानो गोबाव खस्थयै बानाय जाय बिनि थाखाय दामाबो बिना बारा जायो। हेन्दमेद आखाइजों बानायनाय बुस्थुफोरा दामा बारा जाख नङा नङा ओमबा नोंथां? मेचिनजों बानायस्लायस्लाय मेसिना मा आजिखालि मा बांसिन बानायबाय। मिथिंबायैनायखाय बांसिन फैबाय बुस्थुआ बांसिन बुस्थु फैनायखाय बेनि दा दामाबो गोलैबाय नोङो बेखौथ' मिथिखागौ ना जसेबां बुरजा जायो इसेबां दामा खम जायो इसेबां खम बुस्थु बिनि दामा बारायो। नङा होनबा आरो बिनि थाखायनो मा होनो बेनि गोजान गोजान जायगा हरनायाबो माबा मा होनो मोजां जाबाय आगोलनि हरनो खस्थ' जायोमोना गोजान गोजान जायगायाव फानहरनो आरो बिदिनो बिजनेस माहोने इन्टारनेसनेलावबो जाबाय बेलेग बेलेग फरेन जायगाफ्रावबो जाबाय नङा होनबा इदिनोब फानहरनो हाया आरोना दा बोरै माबा जाबाय आरोना मा होनो बियो बुरै जाबाय बेफोर खालामनो थाखाय खामानि खालामनो थाखाय। आरो बिदिनो दा बिजनेसाव मा होनो अनलाइनबो फैबाय अनलाइन सपिं नङा होनबा अनलाइनावनो जौंयो बायनो हायो बुसथुफोरखौ बेखौ नांगौबा नोंङो खौ नागिरबाय बुस्थुखौ डाइरे अनलाइन बायबाय। आरो बेयाव अनलाइनाव मा जायो जोंना जों डाइरेक्ट फैसाजों फैसाबो होनो हायो। बिहरना होनाबा जों डाइरेक्ट अनलाइनावनो जों फैसाखौ हो खानो हायो रानखौहाय ओमफ्राय बेयो जोंब बुस्थु होगोन बे जाबाय आरो बिदिनो अनलायेनाव बोरै फैस हरो जोङो क्रिडिट कारड दिपिट कारड मबाइल अनलाइ बेंकिं नाबा जिपे फोरजोंनो हो होयो नङा ओनबा बायनाय बुस्थुफो बाय बुस्थु लायेनाव हायो। दा बिदिनो बाय बिदिनो जाबाय बिजनेसा अनलाइनावनो फाननो हाग्रा जाबाय मा माने गुरै जाबाय आरो ना नोंथाङा मा बुंनोबा? दासिमाव हेलौ नोंथां अबाव थांखो दे बुंदो माबा बुंनोबा।
टार्टआपखो स्टार्ट आपनि बागैथ' मिथिखागौ जानो हागौ ओमफाय मा सानो स्टार्ट आप बा मा?
नों बुंजेनदो खोमा आंनि बारै बेनि बारैनों बुंदों आं मिथिया दे।
औ औ ओ जोङो स्टार्ट आप होननानै बुङोब्ला मा बुजियो गोदान बिज नेस आरोना जाय इन'भेटिभ आइदियास बा गोदान गोदान आइदि या गोदान गोदान ओ बुस्थुफोरनि सायाव दिहनाय मोनसे गोदान बिजनेस बेखौनो जोङो स्टार्टआप बुङो। दा ओ स्टार्ट आपा माने इम परटेन होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि प्रब्लेम सल्भ खालामो। जोंनि थाखाय गोदान जब क्रियेट खालामो आरो माने गोदान गोदान टेक्नलजिफोरजों इन्ट्रडिउस खालामहैयो आरो दा बाथ्राया बिदि ओ गासै स्टार्टआपानो औ औ गासै स्टार्टापानो माने ओ जाफुंसार जायोना जाया बेखौ खो ओ माने ओम बिसोरनि बानायनाय बा बिसोरनि प्लेनिं माबोरै बिसोरो प्लेन खालामदों बिसोर माबोरै सालायदों बिसोर नि ओ मारकेटदि दिमाना माबायदि बेफोरनि सायाव सोनारनानैसो मोन से स्टार्टापनि जाफुंसारनायखौ जोङो ओ खिन्थानो हायो आरो
स्टार्टापाव आरो बिदिनो आरो ना जेरै मा होनो गोदान गोदान जेरै नोंथाङा बुंदों आरो ना गोदान गोदान माबा बहननाय गोदान गोदान बुस्थुफोर बहननाय गोदान बुस्थुफोर बानायनाय गोदान माने जोंनि बे बुहुमाव लाबोनाय आरो ना बे गोदान बुस्थु लाबोनाया जोंनि बे बुहुमाव माबोरै जोंखौ सहायथा होगोन होगोन नोङा होनबा जेरै दा गोदान गोदान बुस्थु लाबोनाया जेरै जोंनो दा रटिखौहाय जोङो नायोमोन बेखौ जों ना लासेनो बानायनो हाबाय बेबो मोनसे स्टार्टाप जाबाय नोङा होनबा आरो बिदिनो स्कार स्टार्टा बुस्थु मा बुस्थु बेलाय जेरै गोदान बुस्थु लाबोनाय मोनसेया जाबाय आरो मोनसेया जाबाय मा होनो मोनसे स्टार्टार लाबाय बे बुस्थुआ बांसिन माने थाब थाबै मावो बे बुस्थुखौहायो जेरैहाय ओ गोदोहाय ए आइ आ मा माबामोन मा हो गुरैमोन दा ए आइ आ बांसिन माबा जाबाय मा होनो थाब जाबाय बेखौ मा होनो बेखौ बांसिन मोजांसिन जाबाय नङा होनबा बियो। नाथाय खम फैसायावनो बिदि आरो ना खम फैसायावनो बांसिन मोजां जानाय बेखौ मानि नागिरा आरोना। बे जाबाय आरो ना मोनसेया जाबाय टेक्न'लजि। टेक्न'लजिफोरा खिथाखाबाय आरो ना जेरै मबाइल गोदान गोदान मबाइल लाबोबाय थानाय, गोदान गोदान वेबसाइट खुलिनाय, ए आइ फोर खुलिनाय आरो मोनसेया जाबाय मा होनो रिस्क अबेबा अबेबा जेरै स्टार्टाप बा जा-जाफुंसारा ओरैनो बानायना दोननाय जायो। बेफोर जाबाय जेरै बेफोर मानि थाखाय जायो कास्ट'मारफोर गैया मोनासै बिसोरनि एडभार्टाइसमेन्टआ मोजां जायासै, फैसा गैयैनि थाखाय जायासै, रां गैयैनि थाखाय जायासै आरो माने मा होनो स्टार्टापा मोनसे मा होनो फिसा बिजनेस बायदि नोङा आरो ना माने बांसिन ट्रफिट मोनालासिनो बेखौ माने जाफुंसारनाय बायदि मोना आरो ना। स्टार्टापखौहायो। जेरै माने प्रफिटखौ नायालासिनो बेयो खौ नायो आरो ना स्टार्टाप बुस्थुवा। माने माबोरै जोङो बेखौ बांसिन मोजांसिन खालामनो हागोन। ओं बोरै बोरै मोजांसिन खामनो हागोन बिसोरो गावसिनि माने लाबखौ नायालासि बांसिन मोजांसिनखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन बानायनायखौ नायगोना मोजांसिन मोजांसिन बानायलांबानो लाबा फैखागोन नोङा होनबा मा होनदों दे नोंथाङा मा होनदोंमोन बुंलाय
अह आं बावगारबाय मा बुंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा बुंग्रोदो।
अ मा होनो जेरै माबोरै स्टार्टाप जों बानायनो हायो स्तार्टापखौ जों फार्स्टाव जों नागिरग्रोमोन बे दुम बुहुमाव मा मा जागासिनो मा मा जायाखै बेखौ नायनानै इयाव मिथिलांगोन आरो ना। आदसा बे बुस्थुआ जोंनाव गैया दाबो बे बुस्थुआ जोंखौहाय सहाय सहाय खा सहायदा खामनो हागोन। बे बुस्थुआ जोंनि थाखाय गाज्रि बेखौ जों बोरै मोजां खालामफिननो हागोन बेखौ सानग्रोनांगोन आरो ना। ना बिनि उनावसो बिनि सायावहाय बुस्थु बानायगोन। बे बुस्थुखौ बानायना बेखौहायो मान सिफोरनो कास्थमारनो जे ओ जे बुङो ना जोङो मानसिफोरनो होगोन। बे मानस सिफोर मानसिफोर जानो होलाङै होलाङै होलाङैनो बे देरलांगोन ना बुस्थुवा। बे मोनसे मोजां बुस्थु थु होनना। जदि बिदिनो बिदिनो मानसिफ्रा बिदिनो सानै हयै सानै हयै बानायै बुस्थुफोर बिदिनो ओमफ्राय मा होनो स्टार्टआप खुलिनो थाखाय जे जाय फैसा नांगौ जायोना बेखौबो माने बेडि गेदेड कम्पानि जेरै बेडे गेदेद सोरबा सोर गभार्नमेन्टफ्रा बेंकफ्रा बिसोरो लन होयो आरोना खुलिनो थाखाय जुदि बिसोरनि स्टार्टआपखौ बिसोर मोजां मोनोबा अ बिदि खुलि लिनो हागौ होनना ओमफाय बिदिनो लोगोफोर नोंनि लोगो फोर नोंनि न'नि मानसिफोर बिसोरबो नोंखौ सहाय खालामना मदद माने सहाय खालामनो हागोन आरो आरोना नोंखौहाय जेरै मानसिफोरनो खिथानायाव हायो नोंनो लोगोफोरा लोगोजों खिथालायनो खिथालायना होगोन नै बिदि फैदों नै बिदि फैदों जोंनि लोगोआ इदि बानायदों इदि बानायदों नैदि बुस्थु फै जों बाजारावहायो इखौ बेखौ लाबो मोजां थाखाय इदिखौ बिदिखौ बिसोरो जोंखौहाय सहाय खामनो हागोन आरो ना नङा होमबा
होम
मानो ओमफ्राय मानो स्टार्टआपा जोंना जाफुंसारा मानना जा मानसिफोरा नांगौ कास्टमार बेखौ जों बानाया जा बुस्थुआ दंखायो बे बुस्थुखौ बानायो आरोना नाङि बुस्थुफोरखौ बानायो बेनि थाखाय
औ कास्ट'मारनि लुगैनाय बायदि बेसादखौ जुदि नों बा नायनो हायाबा कास्टमारनि ओ जि ओ बिसोरो आसा खालाम नाय बेसेनजों बेसोरनि दिमाननि माबाया मिलाया अब्लानो माने बे स्टार्टआपा ओ साकसेस जानो हाया आरो
आरो मानि थाखाय पर फाइनान्सियेल माने फैसा फैसाफोरखौ जों मोजाङै दोननो रोङाबा मेनेजमेन्ट बानायनो रोङाबा बेफोरजोंबो नोङो स्टार्टआबा नोंना जाफुंसारा फैसाफोरखौ नों बाहायनो रोंनांगोन आरोना बेयाव एसफारल' बाहाय बेयाव एसफारल' बाहायनांगोन आरो मोनसेया जाबाय कमपति सन आरोना बे बुस्थुआ बाजारावहाय दंखायो होनो बे बुस्थुआ बाजारावहाय मानि बायदि बायदि माने मानसिफोरानो फानगासिनो बे बुस्थुखौहाय बे बुस्थुखौ नों फानबाथाय बे नोंनाव हाय बेयो लाब जानाय नङाना आरो बे स्टार्टआपा